औ हेलौ नों औ नोंथां।
ओ नोंथाङा मा खालामगासिनो नोंथां?
औ आङो नै ओरैनो बिसनायाव माने उन्दुग्लांनानै दङ नोंथां।
अ ओमफाय नोंथाङा खाम जाखांबाय?
खालामदों औ आङो मोनाबिलिनि जानाय आदारखौहाय आङ दहैनो जाखांबाय नोंथाङालाय जाबायना जायाखै?
औ आंबो बिदिनो जाखांनानै माने ओरैनो बाहेरायाव दसे माने जिरायनानै दं आरो बार लादों आरो।
ए अ अ।
ओमबा औ होमबा नोंथांनि खबरालाय माबोरै?
आंनानो ओमफ्राय नोंथांना खबरा बोरै?
ओ आंनाबो माने इदिनो गेजेरावनो दंथ'यो आरो मोजाङानो। ओनि उनाव ओ आं नोंथांखौ माने कल हरनायनि जाहोनानो जाबाय आं नोंथांजों माने मोनसे खोथानि सायावसो माने आं सावरायनो सानो। मोन आरोना नोंथां।
औ जागोन नोंथां सावरायजागोन।
औ जेनेबा आं नोंथांनाव माने मोनथे मोनसे सोंथिसो सोंनो नागिरदों।
औ औ नोंथां औ।
जेनेबा औ जेनेब होनबा नोंथाङा नोंनि दिनखौ जेनेबा दैनैनि दिनखौ आरो माबायदि मा मा खालामना औ मा मा खालामनानै बा माबायदि माने नोङो नोंथाङा नोंनि दिनखौ माबायदि थांहोखो आरो बेखौसो आङो नोंथांनाव सोंनो नायदोंमो मोन?
औ नोंथां जागोन दे नोंथां।
औ होमबा नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो।
औ जागोन नोंथां माने ओ जेनेबा फुङावनोथ' जोङो माने सिखारबाय सिखारनानैहाय औ खारनाय लोगो लोगो माने उन्दुनाय गाव गाय उन्दुनाय बिसनाखौथ' जोङो गासिबो साफा खालामखानांगौ नङा होमबा? बिथ' गावगायनिनो दायत' हा औ ओमफ्राय सिखारनाय लोग लोगो लोगोनो गावनि मुसुरिखौहाय बख'नानैहाय जाब्बाय जाबनानैहाय बिसना सादोरखौहाय एसे साफा खालामबाय जेनोबा उन्दुनायावथ' गाज्रि जायो नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां।
खौ हाय आरो जोङो माला बास समावहाय जेनोबा दाथ' गोलोम बोथोर ना ओमफ्राय जोङोथ' जि गोबाबफोरखौ लायोना जेनोबा जोंनि मोदोमखौहाय खोबनो थाखाय एसे गोजांस्रियाव गोजांस्रियाव मोनो नङा बा मोना ओ सोरांबिरि सोरांबिरि समाव अब्ला ओ माने बे ओ सादोर खौहाय जाबनानैहाय दोन सिगोन आरो मोजां जाबनानै दोनबाय ओमफ्राय बेनि उनाव माने हाथाय मानजिनो थाखाय ब्रास खौ लासिगोन आमफ्राय ब्रासखौ लानानैहाय ब्रासजों लोगोसे आङो फेसवास बो खामफा देरो आरो फेसवास खामसिगोन ब्रास खामखांनानै फाय आङो आङो ओमफ्राय दुगैखासिगोन आरो लोगो लोगोनो फुङाव माने क्लासयाव हांगोन नालाय। आमफ्राय दुगै खानानै दुगैखानानै ओ फ्रेस जाखांनानैहाय ओ ओंखाम जासिगोन ओंखाम जानानै नेहाय बिदिनो ओंखामखौ एसे गोबौ जाना जासिगोन जानायजों लोगोसे बेवनो आङो ओंखारसिगोन ओंखाम जाखांनानै ओमफ्राय ओंखाम जाखांनानै ओंखारखांनानै सम जाबाथाय आङो क्लासाव हांसिगोन आरो । आरो क्लासाव हांनानै बेबादिनो ओ बे बारैनो फ्रेन्ड फ्रोन्ड फोरजोंहाय लोगोफोरजोंहाय एसे मोजां गाज्रि राय रायज्लायसिगोन आरो इदिनो माने ओ माने एसे फरायनायनि बागै एसे सावरायसिगोन आरो क्लासावहाय ओ बेबादिनो माने उनावहाय क्लास क्लास जोब नायनि उनाव बा क्लास गनायनि उनावहाय न'आव फैफिननानैहाय न'आव फ्रेस जाफिनसिगोन माने गरम बोथोर नालाय दाथ' जेनोबा गरम बोथोर नालाय गरम बोथोरनिखाय माने फैनानै दुगैसिगोन आरो जोंनियाथाय जोंनिया माने ओ फराव गयो नालाय क्लासआ दुगैसिगोन ओमफ्राय दुगैनानैहाय फ्रेस जाना ला सिगोन ओमफ्रायहाय औ ग'रम बो थोरनि माने दाथ' आरो गोलोम बोथोरनि फि थाइफोरखौथ' जोङो न'आवनो मोनो नङा होमबा? बिदिनो ओ थाइजौ फिथाइफोरखौ जि ल'गायना जासिगोन लोगोफोरजों आरो जुसबो ब'नायनानै जायो मालाबा समाव आरो लिसु फिथायफोरखौबो जासिगोन। औ बिजोंनो लोगोसे आरो औ लि थुगुर फिथाइफोरखौबो माने बानायनानै जासिगोन आरो माने खाजि बानायनानै जासिगोन लोगोफोरजों ओमफ्राय सम बादियै माने लेखाफोरखौबो फरायनांगोन ना जेनोबा लेखाफोराबो जोंनि लाइफवहाय माने जोबोर गोनांथिथार बेजोंनो लोगोसे माने सम जानाय लोगो लोगोनो माने लेखा फरायनो थाखाय जसिगोन आर फ्राइ लेखा फरायग्रायावहाय आरो बेजोंनो लोगोसे लेखा फरायनाय जोंनो लोगोसे ओ सम जाबाथाय मोनाबिलिनि ओंखामखौबो जानानैहाय बिदिनो सम जाबाथाय एसे मबाइल नायनानै मानानै ओमफ्राय उनदुलांसिगोन आरो बिदिनो बेनो आरो आंनिया माने सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायाव माने सोलिनाय माने ओ माने इदिनो रु टिना हेबिटफोरा बेनो आरो। ओमफ्राय आमफ्राय नों नोंथाङालाय नोंथांनि ओ दै सानफ्रोमबोनि सोलिनाय माने बेफोर खौ नोंथाङा खोनथानो हागोन नामा एसे?
औ बिदिब्ला आङो हागोन नों थां होनबा आं बिदिब्ला नोंथांनो खिथानोसै आंनि जेनेबा दिनैनि दिनफोरा माबै लांखौ औ जेनेबा नोंथाङा बुंनाय बाय बि जेनेबा आंबो
औ।
जेनेबा साराय सातथासोआव सिखारो आरो। बेनि उनाव आङो सिखारखांनानै जेनेबा आङो सिखारखांनानै आंनि बिसनाखौ जाबो बा आंनि रुमखौ सिबसिगोन आरो खांनानै आङो जेनेबा ओ फुङावनो आङो थोर था फोरखौ सुसिगोन थोर सि लथा सुखांनानै आङो आंनि जेनेबा हाथाय हुनो थाखाय आङो ब्रास आरो कलगेटखौ लांगोन आरोना ओ फ्रायो बिनि उनाव आङो जेनेबा ब्रासखौ हुखांनायनि उनाव आङो जेनेबा दुगैसिगोन आरो नोंथां।
औ औ नोंथां।
खांनानै जेनेबा आ आङो आंहा जेनेबा कलेज दं नालाय आंहाबो जेनेबा ओं कलेजनि थाखाय ओंखारो आरो औ। ओंखारखांनानै आङो ओंखाम माने ओंखाम जासिगोन आरो ओमफायो ओंखाम जाखांनानै जेनेबा आरो ओंखाम जा खांनानै जेनेबा आं क्लासनि थाखाय ओंखारबाय आरो। ओमफाय बिदिनो ओं ओ क्लासनि थाखाय ओंखारनानै जेनेबा आंबो आङो जोंनाथ' क्लासा दसथासोआव जायो नालाय ओमफायो आङो जेनेबा क्लासनिफा क्लासाव थांबाय क्लासाव थांनानै बि दिनो जोंहा माने क्लास लानानै बा जेनेबा लोगोफोरजों थानानै रायलायनानै जोंना माने बिदि ओ क्लासनि गेजेराव माने एथासोआव ए-एथा आरो आरो साराय एथानि गेजेराव जोंहा माने मोनसे ब्रेक होयो आरो ना। माने ओंखाम जानायनि बा एब ओ ओंखाम जानायनि थाखायबा नों माने ओरै सा था बा माबा मोनसे जाना लानो थाखाय मानोना ओंखाम उखैनाय ओंखाम उखैयो नालाय ओंखायनो जोंहा बिदि माने ओ बिदि बिदिनो आं केन्टिनाव माने माने जा-जा-जायो आरो माने जाग्रा माने ओंखाम उखै ओं खाम उखै गानायनि थाखाय। बिदिनो जानानै बिदिनो माने जाखां लोंखां दसे लोगोफोरजों रायलायनानै बा केम्पासाव एसे बेरायनानै नै आङो क्लास लानो माने फै फिनो आरोना नोंथां।
औ औ औ।
ओरैनो ओ क्लास जेनेबा जोंहा क्लासाबोथ' सारि सारिथासिम जायो नालाय आंहा ओमफाय बिदिनो जेनेबा ओ क्लासफोरखौ लासिगोन ओमफाय जोंहाथ' माने बिदि सेमिनार टेमिनार जायो आरो दा मानेदि ओमफायो एक्जाम फोराबो माने मालाबा मालाबा बिदिनो क्लास टेस्टफोर जायो नालाय ओमफाय बेफोरखौ होनानै आङो सारि सारिथासोआव माने लोगोफोरजों दसे आरो रायलायबावनानै बा केम्पासाव एसे गिदिंबावनानै आङो आं माने न'आव फैयो आरोना। ओमफाय आङो न'आव फैना लोगो गो लोगोनो जेनेबा ओरै फ्रेस जासिगोन आरो जेनेबा गरम नालाय दाथ' नोंथां होननाय बायदिया जों नाथ' गरम जानानै दं बा गोलोम बोथोर नालाय ओमफाय माने ओरै सिलाफोरखौ सुजिगोन रुगैसिगोन बा फ्रेस जासिगोन आरोना आङो नोंथां। ओमफायो बिनि उनावथ' फ्रेस जाखांनानै आङो जेनेबा ओंखामबो एसे जायो आरो। फैनानै बा साहा लोङो आङो ओमफाय साहा लोंनानैबा खाम जानानै आङो जेनेबा ओ इमानबो जोङो जेनेबा दा इमानबो खामानिबा जों इदि फरायसालिनिफ्राय फैनानै जोंथ' एसेबाबो जेनेबा आराम लाखानांगोन नङा होमबा नों थां
औ नंगौ नंगौ नोंथां
खालामनानैथ' जाया जेनेबा जों गावनि देहाखौथ' एसे आराम होखानांगोन नालाय।
औ औ नोंथां।
थाखाय माने दसे आराम लायो आरोना माने जिरायबा उन्दुयो दसे जेनेबा बिदि खालामो आरो। उनाव आंओ जेनेबा आराम लाखांनानै आङो बेलासेनि बा बेलासेनि ओरै थाबायनो थाङो आरो। गामियावनो बार लानो ओमफ्रायो आङो बिदिनो गामियाव जेनेबा लोगोफोरजों बार लाखांनानै बा जिरायनानै दसे आङो आरो न'आव फैफिनो आरो ना थाबायखांनानै। ओमफाय आङो इदि ओ जेनेबा बार सार जा खांनानै आङो ओरै साहा लोङो आरो बेलासिनि
औ नोंथां औ।
साहा बिस्कुट ओरै मेंनानै फैयो नालाय साहा बिस्कुटबो लोंनाय जायो आरो। ओमफायो इदिनो साहा बिस खुलुखांनानै आङो न'फोरखौबा ओरै न'खौ सिबसिगोन ओमफाय न'खौ सिबखांनायनि उनाव जेनेबा जोंहाथ' दा मोनाबिलियावथ' अमा आदार होनांगौ जाया होमबा
औ नोंथां औ औ।
अमा आदार होसिगोन आरोबा आङो जेनेबा बोरमा जों होना माने बोरमाफोर खासिगोन बा मोसौफोरखौ खासिगोन आरोना नोंथां। ओमफ्रायो बेनि उनाव आङो जेनेबा इदिनो जोंनाथ' होमबा आं दा बोरमा मोसौखौ गोसोखांनानै माने नोंथांनाव मोनसे सोंथिसो सोंनोसै आरो
औ नोंथां सोंनो हागोन।
ओ नोंसानि माने नोंथां लाहानाव माने बिदि बोरमा मोसौ माने मा माने मा मा माने बिदि बुस
औ औ जिब जुनार जिब जुनार औ औ औ जोंनि न'आवहाय औ मोसौ दोङो आरो बोरमा दोङो लोगोसे आरो जोंना न'आवहाय अमाबो लायो आरो आरो माने फोरखौ अमाफोरखौथ' जोङो जेनेबा जोथोन लानो नां गोनना नङा होमबा जोंनो जोथोन लानायजों लोगोसे माने मोसौफोर बो बा औ मोसौफोरनो बा बोरमाफोरनो थाखाय माने मोनाबिलि मोनाबिलि जाबोला मा खालामो आङो ओ माने आदार होनो थाखाय दं फामि दालाय। बा औवा बिलाइ बेफोरखौ दान्नानै बोरमाफोरनो जगायनानै होयो आरो। आरो जेनेबा जोङो बेफोर जिब जुनारफोरखौ जुदि जोङो जेनेबा फिदोंबा जों जोथोनखौथ' लाखानांगोन ना नङा होमबा? औ औ आरो जोङो बे जिब जुनारनिफ्रायनो जोङो माने गोबां माने गाइखेरफोरखौबो मोननो हायो नङा होमबा?
औ औ औ नंगौ।
आरो नोंथाङालाय नोंथाङालाय बेफोरबायदि जिब जुनारफोरखौ ओ मोजां मोनो ना मोना माने इदि फिनो मानो
खिथानोसै आंनि आंनि बागैबो होनबा आं नोंथांखौ बुंनाय बायदि जेनेबा आंथ' अमा आदार बाय बायदि जोंहानावथ' माने अमाबो दं नालाय आरो
औ औ।
जोंहानाव बोरमा फोर आरो मोसौबो दं नालाय। आरो जोंहानावथ' हांसोफोर दं नालाय माने बोरमाखौ माय बिलांगोन नालाय ओ ओंखायनो आं माने जोंहानि बारियाव माने बारियाव जोंहानाव गांसो दं माने माने बारियाव गांसो जाहोनो थाखाय माने आं एसे आरोना बोरमाखौ ओमफाय आङो माने इसोरखौ बिनो नेनानै लाबोयो आरो ओमफ्रायो दाउ दाउ हांसोननो थाखायबो आदार होयो माने माइरं बिदि ओमफ्राय आरो ब जोंनाथ' मोसौखौथ' गलियाव खानांगोन नालाय मोनाबाथ' बाराद्राय मोनानायसिम दोनबाथ' जानाय नङा नालाय बिसोरबो गांसो गां गां गांसो जाखांनानै बिसोरखौबो जोङो लायनांगौ जायो नालाय। स' बेनिखायनो माने आङो ओ बोरमाखौ जेथिया खाखांबाय होनबा आं माने मोसौ खौबो माने लानानै मोजाङैनो माने गलियाव खाफैयो आरो ना नोंथां। ओमफ्राय बेनि सायाव माने आरो अमा औ औ। औ दे होमबा। होमब नोंथां जोंहा मान रायल समाबो जाबाय नालाय औ औ दे नोंथां गोजोन्थों औ औ गोजोन्थों।